हेलौ औ नों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
उम बेरायगासिनो दं
अ' औ औ बिदिब्ला आं नोंथांजों दिनै बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन दे
औ बैसागु बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि बैसागुआ मोनसे गिदिर फोरबो। बैसागु खौ जों बर' माहारिया बोसोर फ्रोमबो गाजा गोमजायै फालियो‌। बैसागु बैसागु बोथोरा जोंनि उम आसामनि बा एसामिसनि गिबि बोसोर। आरो बे बोसोराव जोङो ओ मोसौ मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बेबायदि मोननै बाहागोआव जों फो-फोरबोखौ खुङो।
औ
गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ ओ सैथ्रो' दाननि जोबथा खालाराव जों बैसागुखौ अ' मोसौ बैसागुखौ खुङो। बैसागु खालि जोङो गिबियावनो मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै मोसौनि मोदोमाव ओ फोथा फोनो बिनिफ्राय फान्थाव अह लाव बिदिनो दिगलिथि खांग्रिं। मोखना बिलाइ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ जोङो फोथारनिफ्राय लाबोनानै बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोङो माला सुनानै जों मोसौनो बे खालि फोथाराव बा दैसायाव लांना नै जों थुखैनानै मोसौनि मोदोमाव खुबैयो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाराव हगारनानै होयो आरो बेनिफ्राय लाबोनानै मोनाबिलियाव जों मोसौखौ गोदान फागा बा दुरुंजों गुलियाव खायो बिनिफ्राय मोनाबिलियाव मोसौनो जोङो गिसिब सिबनानै होयो बिदिनो अर अर खाथियाव लुना ओ लगायनानै जोङो मोसौनो सिबनानै होनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ खुङो आरो बिनि नखानायै आरो बैसागोनि से खालाराव जोङो मानसिनि बैसागु बेखौ खुङो। जोङो। दिनखालि फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रांनो ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ बेबायदिनो बोर होलायो आरो। बेनिफ्राय खुलुमखां आरिखांनो जोङो। न'खरनि सिबिनाय गसाइफोरनि मुङावबो जोङो बेबायदिनो आलारि बाथि सावो आरो न'खरनि थैनाय थांनाय गोथैफोरनोबो जों बे सानखालि जौ गाइखेर फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि बावो आरो बेनिफ्राय बावखांनानै जोङो बे सानखालि बेबायदिनो रंजा बाजा गोखा गोखै बिदिनो एक्स' एकथा खांनानै जायो आरो। बेदरफोरजों संनानै खायफा खायफा मोसौ बैसागुआवबो जायो मोसौ बैसागोनि दिनखालि जोंनि ओनसोलफोराव जों गोबांखौनो मोसौ बैसागोनि दिन खालिनो गोखा गोखै एक्स' एकथा खांनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो खायफा खायफा ओनसोलफोराव बैसागोनि से खालार खालिसो जोङो गोखा गोखैखौ खांनानै जानाय नुयो। नुनो मोनो आरो। बिदिनो बिनि अखानायै बैसागुनि नै खालारनिफ्राय जोङो बयबो ज' जानानै बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो। दुखु दाहा गारनानै रंजा बाजायै जोङो ज' ज'नो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेबायदि बर'नि जेसेबां खि मानि दामग्रा दं बे दामग्रा आइजेंफोर खौ लानानै जोङो बैसागु रंजानो गामि गामि ओंखारलाङो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मेथाइ खनै खनै रंजानानै फैयो। गामि गामि न'खर न'खर ओ आरो जों बैसागुआव बैसागोनि मुङाव बैसागोनि सिगाङावनो आरो। सैत्र दानावनो खायफा खायफा न'खराव बैसागो बोथोराव आलासि फैयोब्ला मोसानो फैयोब्ला जौ बिदै फिसिनानै दोनखानाय खौ जों नुनो मोनो जाहाथे बिसोरो आलासि फैयोब्ला बिसोरनो होनो हायो बिदियैनो माइब्रानि माथानि बेबायदि। संनानै दोननाय बा दिखां दिखांनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिसोरो खायफा खायफा मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो बानायनानै दोनखायो जौ फिसिनायफोरखौ बिदिनो बिसोरो बैसागु रंजानो थाङोब्ला। मानसिफोरनो लुनानै बा राननानै होयो आरो बिदिनो खायफा खायफा आलासिफोर थाङोब्ला बिदिनो बेदर फोरजों जानो होनानै आलासि सिबिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिब्ला नोंसोरनि ओनसोलफोराव बैसागुखौ माबायदि खुङो बा माबायदि रंजायो एसे बे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन।
औ दे सन फोरमायलाय।
दाथ' फालिनायाथ' एखेफ्रामानो जाहैयो।
औ।
जोंनाबो बिदिनो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव
औ।
मोसौ बैसागुखौ फालियो।
औ।
गलिनिफ्राय माफ्रोमबो मोसौखौ गं ओ आसुगुराव थाव गुबै फुनना होयो।
औ।
लोगोसे ओंखामदोनि हांगारजों थाव गुबै गलायना इन्दि देन्था। एबा औवा हासुंजों मोसौनि मोदोमाव गोबां बेंखन दागो फुनना होयो
औ
बेनि उनाव सानसे सिगांनो सुनानै लाखानाय लाव फान्थावनि मालाखौ आखाइयाव लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुनना दिगिलिथि बिफांजों बुज्राब बुज्राब दैसा एबा फुख्रि फोराव थुखैनो लाङो
औ
ओम बिदिनो मोसौफोरखौ दिहुननायनि सिगां बिगोमाया माफा माफा खुलुमो
औ
गान रो जाबनानै रोजाबै रोजाबै मोसौखौ दिगिलिथिजों बुज्राब बुज्राब थुखैनो लाना थाङो।
औ
मोसौखौ थुखैनानै गलिनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ फोसाबनाय जायो। गोजाम फाखाखौ सोलाय नानै गोदान फागा होनानै ओ मोसौखौ खानाय जायो आरो।
औ औ
उम बेनि उनाव मोसौ थुखैखालियो फुङाव राइदों बिलाइजों न'मा न'नि उखुमाव थेबखांनानै दोनबालायनो गाज्रि बार दायना जुगुना रावबो दाय मावनो हाया होननानै फोथायो आरो
औ औ
बै सानाव हाग्रायाव गोखा-गोखै खांनानै बेदरजों एवनानै जायो।
औ
बोलोङो बेबायदिनो गोजाम बोसोर खौ बिदाय होयो
औ
इयुनाव गोदान बोसोरनि गिबि सानाव ओ फुङावनो खेराइ फुजानि
औ
पलि देंखोनि सिफुं दामनानै गोदान बोसोरखौ बरायो बिदिनो ओ मानसि एबा जिबिनि देरसिन सुथुर जिबौखौनो बिदैया गला होयो होननानै फोथायो आरो
औ
गोदान बोसोरनि गिबि सानाव ओ बर' फोरा संग्रा खावग्रा हानि दो दख्लाफोरखौ
औ औ
नि मानसिफोरा गोथार जानानै न बां लिरस्रां जि जि जोम सुस्रां गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयै गामिनि ओ मन्दिरफोराव
औ औ
जाहाथे ओ सुखुयै फिसा फिसौ मोसौयै मोसायै माइयै दैयै बेराम आजार जाया होननानै अबंलावरिनियाव जयै आरज गाबो बिनि उनाव न'खर न'खर गर खुंखा गोखा मै जों दाउ एबा अमाजों जों बेदर एवनानै न' न' जालायो
औ ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ जों बेवहायनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे